हेल' नोंथां हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
खोनाबाय आङो मोजाङैनो औ दा नोंथाङा जि आंनो कल खालामदो खोना मोनदोंना खोनादोंना नोंथाङा आंनि रावखौ खोना मोनदोंना
खोनाबाय खोनाबाय नोंथां
औ आं नों बेखौ खोनाफैगासिनो नोंथाङा जे दा बे समाव आंनो कल खालामबाय नङा होमबा बे कल खालामनायनि गुबै जाहोनखौ आं एसे मिथिग्रोनो लुबैबाय
नोंथां आङो नोंनो खल हरनायनि जाहोना बेनो मानि मोन नसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै आङो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां आं दा सानजौफुनि जाखांनानै ओरैनोसो जिरायनानै दङ जेबो हा खामानि गैथ'आ दा
नंगौ नोंथां अब्ला आङो आयदानि सायाव एसे फोरमायना हरनोसै नोंथां
औ
ओ जोंहा माखासे गोदोनिफ्राय आबै आबौ मोननि समनिफ्राय जे गोथां बिलाइ एबा बिगुरफो फोरनिफ्राय जों माखासे मेडिसिन बानायनाय जायोमोन आरो जों बेफोरखौ नुयोमोन बेनि सोमोन्दै आङो साव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ जोबोद मोजां आयदाया बेथ' मानो होनबा जोंहा मानसि हिसाबैथ' जिब जुनार हिसाबैथ' बेराम आजारा जाखायो नङा होमबा
नंगौ नोंथां थारैनो
दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे जागायजेनदो नामा
अ अब्ला आङो आयदानि सायावहाय सावरायनोसै नोंथां
जोङो ओ गोदो आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो जोङो मानसि जाथिया मा ओरैनो जोङो गोथाङै थायामोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे समावहाय जानाय लोंनायनि गेजेरजोंबो मा जोंहा बेमार आजारफोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो बेमार आजारफोरखौ जोङो मा खालामोमोन गोदोहाय जोंनो ओ मिथिंगायाव मोननाय गोथां बिफां लाइफां बैफोरनिफ्राय लाबोनानै जोङो मा माखासे ओ बिलाइफोरखौ लाबोनानै उनग्लिनानै होनानै नङाबा देग्लिनानै होनानै जोङो लोंनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेमार आजारफोरखौ हामो होननानै जोङो मिथिनो मोनो जेरैहाय जोङो बुंनो हायो जे जोंहा ओ जानायावहाय जे उद्रुमाय खिनाय बेफोरबायदि जायोब्ला जोङो माबायदि आ बेफोरनि आ बिफांनि जे बिगुरफोरखौ देग्लि जोङो बुंनांगोन जे जेरैहाय जोङो मोनसे मोनथां बिगुर आरो जे सफारि बिलाइ जों बेफोरखौहाय जोङो सिफ्लेनानै जोङो देग्लिनानै लोंहोयोबानो मा जोंनि उदै नि जे खिनाय बेराम बेफोर बेरामा हामोमोन आरो जोङो मिथियोमोन आरो बेखौ बिफां लाइफांनि सेम बिगुर एबा जोङो बिलाइफोरखौ जोङो देग्लिनानै दैजों गलायनानै लोंङोब्लानो मा जोंनि उदैनि बेरामा हामनायखौ जोङो नुनो मोनो
नंगौ
जोंङो बेबायदिनो बुंनांगोन आरोबाव जोंङो जे जोंहा हरखाबै उदै सानाय बेराम जोङो बेफोरबायदि जायोमोन जोंनि मानसि जाथिनाव थिग बेबायदिनो जोंङो बे बेफोरबायदिनो जोंङो मिथिंगायाव मोननाय जे जोङो जे मुंखौ जोंङो कालमिक होननानै बुङो बे कालमिक बिफांखौबो मा जोंङो आरामसे जोंङो अनग्लिनानै बे खौहाय दैजों गलायनानै जाय मानसिया उदै सानाय हरखाबै उदै सादों बे मानसिनो जोंङो गलायनानै दै जजोंहाय लोंहोनाय जायोमोन अब्लानो मा लोगो जोंङो दसे से मिनिट एबा नै मिनिटनि उनावनो जोंङो उदै सागानाय बेफोरबायदिखौ जोंङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोंङो जोंङो गासैबो मेडिसिन नो मा जोंङो गासै मुलिखौनो जोंङो बिफांनिफ्रायनो जोंङो मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफां नो जोंङो बाहायनायखौ जोंङो बांसिनै नुयोमोन थिग जोंङो बि दिनो बुंनांगोन दि जे जेरैहाय जोंङो जोंङो जनदिस आमाय मोन मोननाय होननानै जोंङो जायखौ बुंङो जेरै उन्दुनो ओंखारनाय
जोंङो बैफोरबायदि बेमारफोर जायोब्ला जोंङो मा खालामोमोन जे मिथिंगा मोननाय जे बेन्दों बेनला आरो दं बिफांफोरनि रोदा बिफां लाइफांफोरनि रोदा जों बेफोरखौनो गाननानै मा जोंनि आमाय मोननाय उन्दुनो ओंखारनाय जन्दिस जानाय बेफोरखौ जोङो सोखनानै लानो हायोमोन जेरैहाय जनदिसआव बाहायनाय जे जोंङो बुंनो हायो जे गंगार थाइसिफ रोदा आरो ओ नारें खागजिनि रोदा जों बेफोरखौ मा जोंङो ओ गोदोनायावहाय माला बायदि खालामनानै जोङो गानहोनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरो जोंङो ओरैनो उन्दुनो ओंखारनायखौ जोंङो खारहोनो थाखाय जोंङो जायखौ जोंङो आमाय मोननाय होननानै बुंङो जोंङो बेखौ खारहोनो थाखाय मा खालामोमोन जेरै जोंङो खिफि बेन्दोंनि बेन्दों आरो जोंङो लाइ दलर होननानै बुंङोना जों बैफोरबायदि बेन्दोंखौबो मा जोंनि आखाइ बा आथिं बेफोरावहाय आसानफोर बायदि खालामनानै गानहोनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरो जोंङो बे गाननायनि गेज जेरजोंनो मा जोंनि उन्दुनो ओंखारनाय सान्दुं नांनाय बेफोरबायदिया खारनायखौ जोंङो नुनो मोनो जेरैहाय जोंङो
जेरैहाय जोंङो दाउसा फिसाफोरजों जोंङो जे बिदै फुदुंनानै लोंहोयो
नंगौ नंगौ नोंथांङा माने गोबां मोलोम बेरामनि बा लोमजानायनि मुंफोर नि मुंखौ बुं खोन्थानानै लोगोसे बेजों गोबां माने बबेखौ जायोब्ला जोंनि बेरामा हामो बेखौ नों नोंथांहा गोबां खोन्थाबाय नोंगौ जोंहा मानसि हिसाबै बेमाराथ' जाखायो माने जोंहा गोदोनि समावहाय बिदि फरायनानै डक्टर इन्जिनियार बिदि जालायनाय डिग्रि गैयामोन गोदो आजै आजौमोननि समनिफ्राय जोंहा गामियावनो थानाय बा जोंनि
खोनायासै नोंथां नोंनिखौ